खोनादों खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों दा
हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिबा आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो आं फन हरनाय जादों दा आयदायानो जाहैबाय आरोना जोंना जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने जोंथ' मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो थाबोनाय सुबुं नङा होमबा मिथिंगाजों ओ गोरोबलायनानै थाबाय थाबोनाय दा बेबायदिनो जोंनि मिथिंगानि बायदिसिना मोननाय मैगंफोर बा मैगं गोथांफोर बेखौनो जायो नङा होमबा औ।
नंगौ नंगौ
जों हाग्रा बबावबा मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे दा जों सावरायनोसै दा औ जेनेबा हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर होनोबाथ' जोंहा नै ओ
औ नोंथां
दानो जों बुंनो थांबा जोंनि थास' बे थास' आथिं थास' बिसं ओ थास' बिबार बेफोरनो थाहैबाय गुबैयै आरो बेबायदिनो जोंहा थालिर जिथु जों आथिया थालिरखौ होनना बुङोना आथिया थालिरनि बे माबा थालिरखो माबाया ओ मो मैखुन बा थालिर बिबार औ बेखौबो जोंहा हाग्रायावनो मोनो बा माखासे बारिफ्राव थायो। बारिफ्राव थायो नङा होनबा उम औ बेफोरबायदि बारिफ्राव मोननाय जायो नङाना। औ ओमफ्राय बिदिनो दंबावो आरो गोबां हाग्रानि मैगंफोर जेरै नोंथां जोंहा दङ माइसुन्द्रि
नोंगौ नोंगौ
आरो बेबायदिनो जोंहा माथि गालदाब खोमा बिबार खोमा बिबारखौ मोननाय जायो जों आरो बेबायदि बिदिनो दङ गोबां रोखोमनि मैगंफोर जोङो बे मायसुन्द्रिखौ जों माजों जायो जेनेबा जों गुबैहै बेखौ जानायानो जाहैबाय जोङो बेखौ माइ जोङो नाजों जानाय जायो आरोना नोंथां। जेब्ला जों माइसुद्रियाव जों नाखौ होनाय जायो हगानाया बियो जोबोद गोथाव मोनजायो आरो जों माइसुन्द्रिखौ जुदि नायाव नाजों जादोंबा। आरो बेबायदिनो जोंहा बे दैयाव मोननाय सिब्रु बेफोरखौबो जों जानाय जायो मोजाङै बेफोरखौबो एवना जाबा गोथाव जायो। थावफोरजों एवना जाजायो आरो दङ जों जेरै जोंहा हाग्रायाव मोननाय मस्लाफोर मोननैसो दङ जेरै नोंथां ओ बे मा होनो बेखौ ओ नोंथां बे माबाया बे माथिगाल दाबफोर बायदिखौनो होनना बुंजायो नङाबा आरो नोंथां बे जोंहा अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाब मसला औ बे अन्थाइ बाजाब खौ जों बोरमा बेदरजों जानो मोजां आरो आरोना बेयो माबा हांसो बेदरावबो होजायो खुमब्राजों हांसो। बेबायदि आरो नोंथां दा बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि दङ आरो आरो जोंहा दंबावो गुबैहै जोंहा मोजां सिन जानाय हिन्दोबावनिया जोंहा थास' थ थास' बिबार औ दा नै दैज्लां बोथोराव थास' बिबारा खौ मोननाय जायो दालामैनो जेरै थास' बिबारखौ जों अमा बेदरजोंबो जाजायो। नङाबा नाफोरजोंबो जाजायो आर ना नाथाय मोनसे खोथा आरो माने थास' बिबारखौ जाबा मा जायो जोंहा जोंनि देहाया थ' मोजां जाखायोनो जाखायो नाथाय एसे बेयो मोदोमद्रायो आरोना नोंथां। थास' बिबारा जुदि बेखौ नोंथाङा जायोबा जुदि जों सान्दुं गोसा सिथायाव जायोबा जोंहा गोलोमदैयाबो सिन्था बे गोलोम ओंखार जोंनि गोलोमनाय ओंखारनाय गोलोमदै बे गोलोमदैयाबो थास बिबारनि बायदिसो मोदोमो आरो। आरो जोंनि हासुदैयाबो जों हासु बाबानि हासुदैयाबो थास' बिबार बायदिसो ओ-मोदोमो आर ना बेबायदि आर ना नोंथां। औ अमा बेदरजों जानाय जायो बफ्राय बे बेखौथ' मानो नालाय। थास' बिबारा बे माननायखौ खारहोनो थाखाय जों एसे बे मेस्था बा मै था गोखैफोरखौ होनांगौ आरो ना जोङो औ बेबायद दि आरो नोंथां बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथांमोननि ओनसोलाव। मा मा हाग्रानि मैगंफोर मोननाय जायो बा बेखौ माबोरै जायो आरो। आरोना जों माजों माजों जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा।
जागोन नोंथां जागोन जों हाग्रानि मैगं होनोब्ला ज-जायखौ नोंथाङा फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनि थिंबो माखासे गोबां ओ-रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों मोननाय जायो आरो माने बुथुमनानै जानाय जायो आरो नों। थां जेरै जों बेबायदि। बिदिनो हाग्रानि मोननाय होनोब्ला बै खार' खान्दाय बिबार।
नांगौ।
आरो ओ बारि बागानाव मोननाय जायखौ जोङो दिंखिया होननानै बुङोना। बै दिंखियाबो ओरैबायदि गोथावनानै नोंथां बैजों। दाउदैफोरजों जोङो ओ-भाजा एवनानै जायोबा माने जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां। माने बेफोर हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरा जेबो रासायनारिक जेबो मेडिसिन बाहायालासे जों ओरैनो। ओ-मोजां जानानै जोंनि देहायाबो मोजां जायो आरो नों। थां बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे जे जोङो हाग्रानि मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो बै ओ- खिफि बेन्दों होननानै बुङो ना नोंथां नाथाय।
बै खिफि बेन्दोंआ माने खा जों जुदि खानानै लायोब्ला बिनि गन्द'आ ओरैबायदि माने खिफि गेसाव गेसाव मोनामो आरो नोंथां। नाथाय जों बेखौदि ओ-ओंख्रि महराव एबा मै मैगं महराव खानानै जों बेखौ सङोब्ला ओ-बिनि थावनाया ओरैबायदि गोथावना नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ
बिनि खिफि बेन्दों मोनामनायानो थाया आरो नोंथां।
औ
ओरै ओरैबायदि गोथाव मोनो आरो नोंथां आरो जों। खाथिनि बे दैसा एबा बिलो खाथिफोराव। ओ-दहला हाफोराव रज'नाय बै थाराय होनोना नोंथां बै
औ नंगौ नोंथां
थाराय थारायखौबो जोंनिथिं ओ मोननाय जायो आरो नोंथां। जों बेफोरखौबो मोननानै माने लायनानै जाफैनायखौ नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो हाग्रानि। एबा न'निबो बुंनो हायो जोङो जायखौ जोङो जोङो औवा मेवाइ होननानै बुङोना नों
औ नंगौ
औवा मेवायथ' जोंनि मोनसे जाग्रा ओ फेभ्रेट होनब्लाबो जायोना नोंथां। जों बे एवा औ औवा मेवाइखौ जों गोबां रोखोमै जानो एबा जानायखौ नुनो मोनो आरो। जों सोरबाया दाउ लकेलजों सोरबाया सबायाइजों सोरबाया ओ भाजा एवनानै आरो सोरबाया माने ओ सोरबा सोरबा बेखौहाय दोनथुमनानै जानायखौबो नुयो आरो नोंथां जेरै आसार। आसार बानायनानैबो मा माखासे गोबां सुबुंफोरानो बेखौ जायो आरो नोंथां।
अ नोंथां नंगौ
औ आरो बेजों लोगोसे जों ओ हाग्रानि मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो नों थाङा बुंलांबाय बुंलांनाय बायदि बै खमा बिबार होनदोंना नोंथां। खमा बिबारखौबो जोंनि थिंबो औ खोमा औ औ खोमा बिबारनि बेखौ खौबो जायो आरो नोंथां जोंनि थिं आरो आरो बै ओ जाय गाम्बारि गाम्बारिनि बिबार ना नोंथां बै
औ बसिखा बसिखा बिबार
बासिखा बिबार आरो बै गाम्बारि दंफाङा नोंथां बै गाम्बारि दंफांनि बिबारखौबो जोंनिथिं सोरबा सोरबा माने ओ बै अनला खारियाव होनानैबो जायो आरो नों थां जोंनिथिं माने बैखौहाय जों बैफोर माखासे मैगंफोरखौ जों बारि बागाननिफ्राय एबा बुथुमनानै जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे जोंङो दुब्लि फोथाराव मोननाय जायखौ जोंङो माना मुनि होननानै बुङो ना नोंथां बै
नंगौ नोंथां
माना मुनिखौबो जोंङो गोबां जानायखौ नुयो सोरबाया बेबायदिनो आलुफोरजों सोरबाया बिदै होनानैबो जायो संनानैहाय जहल आरो आलुफोरजों फ्रायबो एवनानै जायो आरो लोगोसे ओरैनो बो जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ आरो जोंङो हाग्रानि होनोब्ला गोबां माने जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खौ जों मोननो हायो आरो नोंथां जेरै सोरजोना फिथाइ थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंङो नोरसिं बिलाइ थाबाय बै नोरसिं बिलाइया माने नोरसिं बिलाइखौथ' जों गोबां माखासे जोंनि बै बेदरनो जों बै साम' भाजा एवनायावबो जोंङो बै नोरसिं बिलाइखौ हो फानानै एवनानै जानायखौबो नुयो आरो नोंथां।
औ नोंथां
आरो लोगोसे बै एन्जर बेदरफोरावबो होफानानै जायो। बेबायदिनो सोरबा सोरबा ओरैनोबो भाजा एवनानै ओ सामब्राम बानलु फोरोजों एवनानै बाथोन देनानैबो जायो आरो नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि आरो बै ओ दहलाफोराव रज'योना नोंथां जायखौ जों बासर था बै थास' बायदि दुदालि होनोना नोंथां बै बासर नै बेखौबो जोंनिथिं जायो आरो नोंथां माने
नंगौ
बिनि देन्थाखौबो जायो बिनि बै मोदोम जायखौ बेदर होनोना बै बेदरखौबो जायो आरो नोंथां
नंगौ आरो जोंनि ओनसोलावहा जों बेखौ जानाय नुयो जे बे थास' थास'आबोथ' हाग्रायावनो रज'नाय नङा हबा बे जों थास' गोसो नि बिसंफोरखौ जोंओ गोरलै गोरै थास' बिसां मान थास' बिफाङा खौ खानानै नाफोरजों जानाय जायो आरो आरो बेबायदि बिदिनो जों बेहाय मोनथिनो मोनो माने बेहाय गोबां आइरन थायो होन बुं यो आरो ना माने जोंहा देहा फाहामगिरिफ्राबो बुङो आरो ना
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो दङ बे हाग्रानि थास'फोरा जेब्ला बिबुथ' बेदर थाङो नालाय
औ नोंथांऔ
औ बे बेदरखौथ' मेसें बोथोरफ्रावहा बा गोजां बोथोरावसो बांसिन बिदिनो बे जेब्ला बिफांफोर थैलाङो अब्लानिया जों बेखौ जावयो आर ना हाग्रायाव बा हाग्रा नङाबाबो न' उसुं सजों थानाय बा न' बारियाव थानायखौ जों बे जावो जावनानै बेखौ सानसे बा साननै सानदुंङाव फोरानना दोनो आथाखौ राननो होनो थाखाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे खौ जोङो मोजां साफा खालामनानै जोङो रुयो आर ना रुनानै बिनि बिगुरखौ गारनाय जायो आरो। खुनाय जायो दा बिनावहा जों मोजाङै बेखौ नाफोरजों न' बा बेदरफोरजों एकदम गोथावै संना जायो आरोना जोङो आरो बेखौ बेथ' मानो नालाय बे माननायखौ खारहोनो थाखाय जोङो एसे मैथा गोखैफोर होनाय जायो आरो बेहाय बेबायदि आर ना नोंथां औ बे जोबोद गोथाव जायो आरो ना बे थास' बेदरा हाग्रानि थास'आ औ बेबो औ बेबोथ' जेबो रासायनारि हासार बाहायनाय नङा जोबोद बेयो अर्गेनिक जायो आरो नोंथां
नोंगौ नंगौ
औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ दे दे दोनथ'बाय बिदिबा नोंथां